हेल'
औ खनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ-नोंथाङा फ्रि दंङ ना?
औ दंङ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोने एसे बा जागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों?
औ नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंनि जा गोदो गोदायनिफ्रायनो। फालिबोनाय बैसागु फोरबो बेखौ नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै फालियो फोरमायगोन नामा?
औ जोङो बैसागु फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दंङ नोंथां। बेखौहाय जोङो माब्ला फालिनाय जायो बुङोब्ला। जोङो गिबियावनो बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोनदि जोङो। मा समाव मा दान। फालिनाय जायो बेवहाय जों सानखालि फालिनाय जा बै दिनखालि जोङो जायखौ संक्रान्ति बुंङो। मोसौ बिहु हिसाबै फालिनाय जायो सैथो दाननि जोबथा सानखालिखौ। बेनि उनावहाय जोंहा बैसागो।ओ-बैस सागोदाननि बैसागु जायो जोङो बुंनो। थांङोब्ला। जोंङो बा मोसौ बिहुखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो बुङोब्ला जोंङो बेखौनो नं नो हायोदि जोङो मोसौखौ जोङो फुजिनो बा सिबिनो थाखाय बावनाय जायो होनना नै फालिनाय जायो होननानै। जेरैहाय बेखौ बोरैहाय फालिनो बुङोब्ला आं बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांनो बेखौहाय जोङो गिबियावनो सानसे सिगां संक्रान्तिनि सानसे सिगां जोङो जोंनो मा मा मुवा नांगोन बे मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय बेनि थाखाय जोङो बे मुवा फोरखौहाय सानसे सिगां बुथुमनानै लाग्रोगोन। जोङो बेखौहाय जोंनि न'फोराव जा दङ बेखौबो बुथुमनानै लागोन। जेरैहाय लाव, फान्थाव आव गाल्ला। दोग्लिलिटि। बेफोरबायदिनो गोबां मुवाफोर जोङो बुथुमनानै लाग्रोगोन। जुदि जोङो बुथुमनानै मोनजोबाब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै मोननो हायो।
बेनि उनावहाय जोङो जोंनि मोसौ बिहु खालि जोङो बे मुवा बेसाद जोङो जा बुथुमनानै लादों बा बाजारनिफ्राय बायनानै लादों, बेखौहाय जोङो गिबियावनो जोङो संक्रान्ति खालि मोसौ बिहु खालि जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बेखौ हानानै लाग्रोगोन। हानानै लानायनि उनाव हाय जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै लानायनि उनावहाय जों बेखौ माला सुनाय जागोन। मालाखौ दांबेसे नांगोन बुङोब्ला जोङो बे मालाखौहाय जोंनि न' हिसाबै बा लांगोना ना जोंनि बाथौ बे हिसाबै जोङो बेसेबां दांबेसे नांगोन बे हिसाबै जों सुनानै लागोन। बेनिफ्राय जा सुनानै आग्लायनाय माखासे लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरबाय दि हाफ्लेनानै लानायखौ जों उनावहाय मोसौखौ जेब्ला थुखैनो लांगोन अब्ला समावहाय जोङो सारनो थाखाय बेखौ दोनथुमनाय जागोन, दोनथ'नाय जागोन। जोङो जा जोंनि लाव बिलाइ बेखौहाय जोङो देग्लिनानै लागोन। मोन से दनायाव जों बे देग्लिना लायोब्ला रोसिखौ जोङो सेनानै लागोन। बेनिफ्राय जोंनि खान्था दोनि जा हांगार बेखौहाय जोङो हुखनानैहाय लागोन बे दनायावनो। बेनिफाय थाव गुबै होनानै बेखौ जों मोजांङै लगायनानै लागोन। लगाय खांनायनि उनावहाय जा जोंनाव लाव लावनि जोंनि खर' बेखौहाय जोङो मोजाङै एसे बिबार बायदि नुनायनि थाखाय एसे एसे हानानै लागोन। बेजोंनो जोङो मोसौनो बे गोसोम हांगार बा गोसोम गाबखौ फुननानै होनाय जागोन। बेनि उनावहाय जोङो गाब फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौहाय थुखैनो लांनाया जों फुख्रिफ्रावबो थुखैजागोन, दैसाफोरावबो थुखैजागोन।जुदि दैमा दैसा फिसा फख्रि गैयाब्ला जोङो दंकलनि दै जोंनि दंकलनि मटरनि दैजोंबो थुखैनानै लानो हायो। बेयावहाय जोङो जा लाव फान्थाव हानानै लादों बेजोंहाय जोङो मोसौखौ थुखैगोन जेरैहाय सल' होनगोन जेरैहाय जोङो बुङो जि लाव जा फान्थाव जा। बेफोरबायदि सल'खौ जोङो खननानै खनगोन आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उ नावहाय जों मानसिफोराबो दुगैनानै फैगोन। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ बैदिन खालि दुब्लि बा दैमागुरिफोराव जोङो एगारनानै फैगोन।बै दिन खालि जोङो मोसौखौ हरनानै फैखांनानै उनावहाय जोङो जोंनि बिफां लाइ लाइफां बा जोंनि औवा, थालिर बिफां बेफोर मोजां जानायनि थाखाय दुगैखां ओजोङा दैमायाव मोसौखौ थुखैनानै दुगैनायनि फैनायनि उनाव जों बेखौ हाखौ होनानै लागोन। मोजाङै हा खोनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि समाव मोसौखौ जेब्ला होबोगोन अब्ला जोङो बे दिरुं जाय गोजाम दिरुं बेखौहाय जोङो गारगोन। बेनिफ्राय जोङो मोसौनो गोदान दिरुंखौ होगोन आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जोंनि बैसागु रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे। ओ दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो ओ सैथो खालानि जोबथा सानाव सानखालि जों मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो। ओ लोगोसे से खालारनिफ्राय जायगाखौ बानाय दा गिबियावनो बुंगोन जे ओ मोसौनि फोरबोखौ मानो फालिनो होनोब्ला जों।
औ नोंथां।
औ ओ बायदिसिना खामानि बा ओ गोनांथि जानायाव बाहायो जेरैबायदि दि होनोब्ला जों मोसौखौ हालेवनाय एबा आ जोङो मारा नानाय लोगोसेनो जों बिसोरनिफ्राय ओ गाइखेर बायदिसिना सिनाखौ बो मोनो नालाय बेनि थाखाय जोङो बिसोरखौ मोसौनि बैसो बैसागो बायदि खालि होननाय जायो आरो बे सानखालि नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो मोसौखौ थुखैनो था खाय बायदिसिना मुवा बि बै सानखालिनो लाब ओरैनो दों।
जेरैबायदिहाय ओ जों लाव फान्थाव ओ दिग्लि बिलाइ दिग्लिबिति। आरो लोगोसे थारायबि बिजौ बायदिसिनाखौ बुथुमनानै ला लानानै
औ।
ओ मो खौखौ। ओ थुखैनो थाखाय बेफोरखौ हानानै ओ जोङो बिसोरनो दोंफा दोंफा माला बानायो आरो लोगो से लोगोसे आरो ओ बिसोरनि गलियाव होनोथाखाय जौ हिसाबै जोङो ओ मालाखौ बानायो आरो लोगोसेनो ओ बिसोरखौ जों जोङो दैमा एबा दै दैखराव थुखै जाखांनायनि उ थुखैनो लाङो ओ बिदि गोदोनि समावथ' बांसिनानो दैमायाव थुखैनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनानो दंग' एब बा बायदिसिना ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि ओ पाइप बायदिसिनाजों नों थुखैनाय नुने मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव बिसोरखौ बि बिदि थुखैहांखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव था थावैबो फोनानै होनाय जायो बे उनाव थावखौ फोनखांनायनि उनाव ओ बिसोरनि मोदोमाव ओ थालिरनि नि दनाजों सारायनि हांगार एबा खान्थालन हांगार बायदिखौ थाव एसे गुबैयाव लानानै जोङो बिसोरनि मोदोम फोननानै होनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो गुबुन गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बिसा खालि माखौबा उदाङै होगारनानै होनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो मुफुरा बिसोरखौ जेबो खहा खानो हाया बेखौ बिदि गोसोम हा गिर खौ फोननानै होनाय जायो आरो लोगोसेनो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला ओ जोङो मोसौनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो गलियाव फागा ग गोदान एबा दिरुं गोदान बिसोरनो बाव वो लोगोसे सेनो बि सानखालि जोंना ओ न' खराव खफ्रोमनिबो न'खराव ओ जेरै हाग्रानिफ्राय एबा मिथिंगानिफ्राय मोनाय बायदिसिना मैगं थाइगं बुथुमनानै जायो ओ
औ नंगौ नोथां
बेस्निता मैगं जोङो बि सानखालि बुथुमनानै जायो बिनि गेजेराव मुं लायोब्ला जेरैहाय थास' बित्रि ओलोगोसे सलों बिलाइ दिंखिया
औ नंगौ नोंथां
बिलाइ बायदिसिना माने मुनि गोद देर रुदै बेफोरखौ जोङो ओ नागिरनानै बे सानखालि जायो बे आरो बिनि जानाइनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय‌ जोंनि देहायारियाव एबा बेराम आजार जायैनि था थाखाय
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बे मैगं जानाय जानाय जायो आरो बिनि बे सानखालि बि दि बारगलांनायनि उनाव बैसागोनि से खालार खालि जों मान सिनि बैसागोखौ फालियो जेरै गाहाय बि सानखालि जोङो बोसोर गोदाननि गोदोरा उदै बेखौ बोर हो यो उदैया गोदोनिफ्राय बोर लायो बे सानखालि बोसोर नि स्नि खालार
औ नंगौ नोंथां
आ बाथौ भटानाव एब बा बाथौआव आर'ज गुबै गाबनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदि गाबनानै उनाव जोंना बैसागोनि फोरबो खौ बिदिनो फालिहरनाय जायो आरो नोंथां। औ औ